हेल' औ औ खोनादों
गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय ओ नोंथाङा ओ आंनिसिम कल खालामनायनि माबाफोर सोंनो गोनां दंमोन ना
आं बिदिनो माने मोनसे टपिकनि सायाव लानानै माने सावरायजागोन नामा होनना नोंथांजों माने कल खालामनाय जादों आरो नोंथां नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा औ बिदिनो न'खरनि जिब माने न'आव माने जि-जि-जिब जुनार फिसियो बिनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
अ जागोन दे औ सावरायजागोन
नोंथांलाना बिदिनो जेनेबा न'खराव मा मा दं नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाग
औ हागोन हागोन जोंनिया न'खराव जिब जुनार हिसाबै ओ मोस सौ दङ। एनिफ्राय बोरमा दङ आरो लोगोसे ओ दाउ अमा दङ दा ओ बोरमाफोरखौबो गोबां फियो। आरो गोबां फिनानै बेफोरखौ फानो फाननानै इदिनो ओ मुलाम्फा मोनो आरो एनिफ्राय मोसौ फोरखौबो नांगौ जायो। मोसौ गायनि गाइखेर मोननो हा हायो दा गाइखेरनि थाखाय जों मोसौ गाइखौ लानाय जायो आरो आरो हालुवाफोर मोसौ हालुवाफोरजों। हालौवो आथिखालावथ' आरो बांसिन न मोसौजों हालेवनाय जाला। थेवब्लाबो जोङो ओ मोसौ गोबोरखिनि थाखाय हासारनि थाख खाय मोसौखौ लानांगौ जायो आरो बिदि
बिदिथ आथि खालाव माने बिदि जेनेबा मोसौजों हालेवनायखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरो आगोलहाय बिदि दि जेनेबा जों नांगोलजोंनो जेनेबा नांगोल मोसौ हालुवाजों हालेवोमोन न बिदिनो मै होयोमोन। थाय आथिखालाव टेक्टरजोंसो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो ट्रेक टरजों हालेव होैवै हौवै जोंनिया माने बिदिनो हाफोराबो इ से गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनदो आरो। गोथौ जालांबाय बिदिनो माइ जाबांला। बिदि आगोल रै माइ जायोमोन। बिदिखौ नुनो मोनला रा आथिखालाव।
औ जोंनिथिंबो बि बिदिनो। गोदो गोदाय मोसौजों फ्राय जोबोद माने ज ज बिदिनो एवलायोमोन आथिखालावथ आरो गामियावबो मोसौनि बिबाङाबो खमसै। मानो होमब्ला औ मोसौजों हालौनायाबो खम जाबाय नालाय दा जायनि जाहोनाव थेक्टर बाहायजोब्बाय दा बयबो माने ओ थाब जोबजानो खेथिखौ माने थाब फोजोबनो लुबैयो नालाय, दा औ नैबेफोरनि थाखायनो आथिखालाव मोसौजों हा हालौनायनि अन गायै थेक्टरफोर बाहायनानै हालौनाय जायो आरो बिदि आरो नोंथांमोनथिंजाय बोरमा
औ औ बोरमा फिसियो नोंथां बिदिनो जों बोरमानो जेनेबा फाख्रि बिलाइ बेफोरखौहाय माने हाननानै होयो आरो। आरो फाख्रि बिलाइल नङा बेवहाय खान्थाल बिलाइ बेफोरखौहाय होयो। आरो बिसोरखौ माने मोजाङै लाखिनो जोथोनै लाखिनो थाखाय इसोर माने बिदिनो बिसोरखौ माने मोजाङै दोनो आरो बिद बिदिनो जेनेबा थिं होरि होनानै
औ
बिदिनो होनानै माने जोङो मोजाङै लाखिनाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे अख अखाया नाङाथों अखास
औ औ औ अखाफोर सियोब्ला माने गाज्रिबो जायो नालाय बेराम आजारफोराबो गोबां जानो
औ औ नंगौ नोंथां बिद बिदिनो जोंनि न'खराव होनना बुङोब्ला जोङो। जोंनाव माने अमा दं दाउ दं हांसो दं जाहानाव नाथाय मोसौ गैया नों थां। ओमफ्राय हाय उम बिदि जोङो दाउ उम अमानो माने अमानो जों जेरै न'खरावहाय बर'फोरा बांसिनानो जेरै सेरेब मावो न' बहाय जों बिनि माने अब फ्रिखौहाय होनाय जायो आरो अफ्रिल' नङा माने बिदि थास हानानै था थास हानानै बे खौहाय लाबना नै रुनानै होनाय जायो आरो आरो जोङो बान्दा कबि मोनोना बान्दा कबिफोरखौ रुनानै बे फोर आरो बुथुवा जेरै जोङो मैगंफोर गायोब्ला बुथुवाफोर मोनो बे फोरखौहाय रुफानानै होनाय जायो आ रो आरो गुन्दै जाहोनाय जायो आरो गावनि ओंखाम खालाय खौबो होनाय जायो। बिदिनो दाउफोरनोबो माइरं ओंखाम बिदिखौ होनाय जायो हांसोफोराथ' आरो हांसोफोरनो गलानिफ्राय मोननाय जेरै
औ।
जोङो मा होनना बुंङो बे खौ? आदारखौथ' होयो। ओ औ। औ बेखौहाय बायनानै लाबानै होनाय जायो आरो गुन्दैजों होफानाय जायो बेखौबो
औ। उम आरो बे बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि ओ दानाफोरखौ होयोब्ला माने थाबबो देरो थाबबो माने औ थाबबो मुलाम् फा मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां औ। बिदिनो जों गावनि नांगौ समाव जेब्ला जोंथ' बांसिन बर'फोरानो अमाखौ जानो लाया न' न'खराव माने बिदि फाननो थाखायसो नाथाय अमाया माने बर' आइजोफोरनि था खाय मोनसे बेंक हिसाबै जाना फैदों आरो नों थां बिदिनो बिसोरो औ माने बेखौनो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। आरो बेखौनो जेरै अमा खौ बिमाबो खामहोनानै माने जोङो फिसा खांहोनो हायोना बेवहायनो जोङो फाननानै गोबां रां मो नो रां मोननानै बेजोंनो बायदिसि ना गावनि नांगौ जानाय न'खरनि बेफोराव जोङो बाहायनो हायो फैसाखौहाय रांखौ। आरो बिदिनो फरायनायाव जेरै जोंनि एडमिसन लानो गोनां जायो बेफोरावहाय जोङो रां खौ बाहायो आरो
औ
औ न'खरनि जानाय लोंनायफोराव बाहायनाय जायो। औ
औ बेयो मोनसे जोबोद मोजां। मोनसे माने ओ खामानि होननानै सानजायो आरो दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय न'खराव गोबां माखासे माने नांगौ नांगौ समफोराव माने ओ मोननो हायो बेफोरबायदि आरो माने एसेबां आंखालबो जाया आरो माने बेफोरबायदि जुदि थायोब्ला न'खरफोराव जेरै दाउफोरखौबो गोबां फिनायनि गेजेरजों माने न'खरफोराव नांगौ बाय दि जेरै ओ थाव संख्रि बानलु बेफोरनि खरसाबो ओंखारबाय थायो गाननाय जोमनायफोरनि माखासे खरसाफोरबो ओंखारबाय थायो। बेफोरबायदि आरो दाउफोरखौ फाननानैबो गोबां रांबो आरजिनो हायो।
औ नोंथां लाङा बिद बिदिनो दाउखौहाय जानो सो फिसियोना ना ओ रैनो फाननो फिसियो नोंथां?
जों औ जोंना बिदिनो बांसिन माने फाननो थाखाय फिनाय जायो। गोबांनो फाननो थाखाय फिनाय जायो एनिफ्राय एसे एनैखौ इदिनो मासे मानैखौ जायोबो। बेनिफ्राय फ्राय बांसिन माने फाननो थाखाय फिनाय जायो आरो दा फाननानै जि सेनि रां मोनो बे मोननाय रांजोंनो न'खरफोरखौ सालायबोबाय थायो आरो बिदिनो दैदेनलाङो आरो
औ। बिदिनो गोबां रां आरजिनोबो हायो। दाउ जेरै लकेल दाउनि दामा थ' एसे बांबायानो जोंना। एसे नोंथांमोननि जा बेसे
जोंनिथिंजाय दायो ब्रैजौ।
ब्रै अ जोंनि जाबो बिदिनो दे नोंथां। नाथाय जोंनि गामियाव बिदि बिदि एसे आगोलाव माने बेराम जानानै माने दाउनि बेराम फैदोंमोन बेवहाय माने बेराम जानानै थैजोबलांदों। आरो। माने दाउनि बेरामा माने जेरै जायो माने गोदो माने जेरैहाय थायोमोन बिदि बेराम जानानैबो नाथाय दानिया माने डाइरेक्ट। थैजोबलाङो आरो बिदि।
औ औ जोंनिथिंबो औ जोंनिथिंबो बिदिनो गोबां बे जै बेराम जाबाथाय माने थैजोबलाङो आरो थ लांनोनो नागिरा माने
औ औ मालाबाल'सो बिदि मा आसि थालाङो बेफोरबायदि मोनसे। खाफाल होनना बुंनांसिगोन आरो बेखौ नोंथां दावनियाबो मोनसे औऔऔ।
उम।
औ।
बेनिफ्राय ओ नोंथां मोनथिंजाय आबादफोरा दा माइ आबादफोरथ' गायनो हमबायानो दां।
माने दासो खोथिया फोदों नोंथां मानो बे वदि दैनिबो एसे आंखाल जादोंमोन जे ओरैहाय दैखौ नांगोन समाव मोनाखै। खोमोन अखायाबो हायाखैमोन नालाय। बिदिनो दासि ज माने माने ट्रेक्टरजों हालेवनानै मानो बेवहाय जेनेबा दासो मानसिफोरा फोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। सासे सानैया नाथाय बांसिनानो फोआखै नोंथां।
अ अ जोंनिथिंजाय फ्राय फोजोब्बाय सोरबा सोरबा नै दायो ट्रेक्। क्टरजों एवनानै फ्राय ओ गायहांबायानो मानो होनोबा जोंथिंजाय अखाया दायो हागासिनोबो नालाय दा दैनि थाख खाय एसेबां माने। आंखाल गैथ'यै जानायलाय दायो माने खायसे गायबायानो आरो
औ औ औ जों फैनाया बिदि नोंथा जोंनिया माने बियो आमथि सुआ न आमथिसुवा माने थाहांबासो माने गायनाय जायो आरो जों फोरनि जायगायावहाय बिदि बिनि सिगाङाव माने गायनायखौ नुनो मोना बि आरो आङो आमथिसुवा गायखांबासो बि बियो।
ओ उम जोंनिथिंबो बिदिनो खायस से आमथिसुवानि सिगां गायो। खायसे आमति सुवानि उनाव गायनायखौ नुनो मोनो आरो फ्राय बांसिनानो आमसि सु सुवानि उनाव
औ औ बांसिन सुबुंफ्रानो माने ने जोबजानायखौ लुबैयो आरो थाब बांसिन जोबनायखौ जेब्ला माला हागोन बेफोरबायदि
औ औ औ ओं
नोंथाङा आरो बिदिनो फोरमायबावनो हागोन नामा दाउजों मा जानानै जेनेबा गोथावसिन मोनो?
अ दाउजोंथ' आरो ओ एखे गोथावसिन ओंख्रि ख्रि होनोबाथ' दाउजों सबायजोंनो एखे नामजादा एबा मुंदांखा मोनसे औ गुबै ओंख्रि होननानै सानजायो सबसे गोथावसिनबा बेनो आरो आंनि आंनियाव आरो।
हो औ। अमाबो जायोना जाया नोंथाङा? औ औ। दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा औ दे ओ दे।